अ खोनाबायना नोंथां? अ खोनाबायना नोंथां?
हेल' औ नोंथां खोनादों।
औ औ अब्ला अ अब्ला आं नोंथांजों दिनै जोंङो दावबायनायनि सायाव साव सावरायनो सानदोंमोन नोंथांजों रायज्लायनो हागोन ना?
औ सावरायनो हागोन दे नोंथां।
औ औ। दावबायनाय आथ' जेनेबा गोबां रोखोमनि नोंथां। जेरै गावनि गोसो गोसोखौ ओ दाबसे जायगायाव थांनानै बेरायनानै गोसोखौ जेनबा गोजोन होनो लुबैनाय बा बबे बा मिटिंआव थांनाय बेराय बहाबा जागा बेरायनो थांनायाव बेराय नङा होमबा नोंथां? आरो बबेबा फरायसालिफोरखौ टुराव लां बेरायहैनाय। आरो बहा बहाबा पार्कफोराव थांनानै बहाबा धोरोम सालि मन्दिरफोराव थांनानैबो बेरायहैनो हायो नङा होमबा? गाव गायनि बे थाव दावबायनायजों जोंङो गाव गायनि मुद आरो गोसोखौ गोजों गोजोन होनो हायो। नंगौना नंङा नोंथां?
नंगौ नोंथां।
फ्राय जों गोबां गियानबो आरजिनानै लानो हायो। जेरै नों मोजां मोजां धोरोम ओ मोजां मोजां प्लेस। जायगाफोराव टुरिस्ट प्लेसफोराव थांनानै नों गोसो गाव गोजोननाय होनो हायो। अब्ला आं सानो नोंथां नोंथांङा जिउआव माबाफोर मोजां जायगायाव बिदि बेरायफेरबाय नामा दिनैसिम?
औ बेरायनायाथ' बेरायबाय नोंथां गोबां बेनि मा दाव आं साबसिन मोननायानो जाहैबाय आं मेघालयखौ साबसिन मोनदों माने मेघालयनि मिथिंगाया आरो आबहावायाबो जोबोद समायना आरो
औ
बेबायदि औ
ओ बिदिनो नोंथां बुंनाय बायसानो आंबो औ
दे नों नोंथाङा
बिदिनो नोंथां बुंनाय बायदि आंबो बिदिनो ओ मेघालय औ इथिं जोङो मा होनना बुङो जोंनि खाथि सेरावनो थानाय जेरै अरुणाचल रायजो बिथिं आरो जोंनि ओ आसामजों आरो नांजाब ना थाबावनाय बे दिमा पुरना गा लेण्ड बेफोरावहाय थांनानै आंबो गोसोखौ गोजोननाय मोनदों आरो जोंनि नुसुं सेरनि खाथियाव थांनानै था दङ जेनेबा गोजोन रायजोफोर भुटान बेहायबो थांनानै आं जेनेबा औ भुटान रायजोआवबो थांनानै दिन रै गोजोननाय मोनदों। साम्र' जंखार जंगल जंखार बेफोरबायदि समायना जायगायाव थांनानैबो आं गो सो गोजोननाय मोन्दों आरो नों बै जायगा बेरायोबोला नोङो बै जायगायावदि बोरै थायो बोरै जायो बै जायगानि ओनसोलनि आसार खान्थि खौ नों मोनथिबोयो अब्ला नोङो जिउवाव नोंनि मोनसे सोलोंनो गोनां सोलोंनो हायो आरो जिउाव बै जायगानि मानसिफोरा बोरैहाय संसार जादों बोरैहाय थायो औ बे खौनो मिथिनो हायो आरो दावबायनायजों बिदि मुलाम्फा जायो। होननानै आं सानो आरो आरो बिद दिनो नोंथाङा मा मा जायगाखौ बेराय ओरैनो
ओरैनोथ नोंथां आंङो बांद्रायथ' बिदि बेरायाखै बिदिनो खाथि खाालायावनो बेरायजादों मेघालयआवनो बांसिन बेरायजादों गोबां गुबुन गुबुन जायगायाव मेघालयनि जेनेबा ओ। सेरापुन्जि बेनिफ्रा फ्राय बिथिंहाय शिलं बायदिसिना बेबादि बिदि आरो ओम।
औ नंगौ।
बेनिफ्रायथ' आङो गुबुनावबो बेरायदोंमोन।
औ औ।
ओरैनो नोंथाङा माजों बेरायनानै साबसिन मोनो?
बुंफिनलाय नोंथाङा मा बुंदोंमोन औ।
थाङा जेनबा माजों बेरायनानै साबसिन बो बाइकजों कारजों ना?
औ औ आं बिदिनो मोननैजोंबो बेरायो जेजों सुबिदा । लोगोफोर मिलायो जे बेजोंनो आं बेरायो कार कारजोंबोला बांसिन से सेफटिखौ आं मोनो आरो बाइकनिख्रुइ। बिदिन आं ओ अरुणाचल अरुणाच चलाव जे रै से-से-सेलाब। पास तावां बिथिं ओ दिरां आरो बिथिंनो आरो जोंनि खाथियावनो दङ जेनेबा जायखौ जोङो सेरगाव होननानै बुङो आपेल बेहाय अरुणाचलनि आपेलफोरखौ मोनो बेयाव सेरगावआव बांसिन आपेल माने फिथाइया बांसिन जायो आरो बिदिनो जोंनि सेरगावआव थांनानैबो आं बिथां बेयाव थांनानै जोबोर मोजां नांदों जेराव एप्रिल मानाव आपेल बिबारा बारो बिनि ओमफ्राय बेखौ जोङो ओ सेपतेम्बर अक्ट'बराव बे फि खौ मोनजायो आरो सेप्तेम्बर अक्ट'बर नभेम्बराव। माने सारि माहा नांगौ आरो बेखौ मोनजानो ब्रै दानाव जोङो बेनि फि फिथाइ महराव जों मोनो आरो‌। बेफोरबायसा जायगायाव थांनानै आं गोजोनदों जेरै दिरां रखम जायगा जेरै बुद्धिस्टफोरनि गासैथिं नों बेयाव हायेस्ट तेम्पोल नुगोन आरो अरुणाचल रायजोआव थांबोला
औ अरुणाचलाव बांसिन बुद्धिस नुनो मोनो औ
टेम्पोलखौ नोङो समायना समायना बुद्धिस्ट मन्दिर नोङो नुगोन आरो नोङो जुदि देर अरुणाचल दिराङाव थांबोला आरो बि बिथिंहाय जोङो खाथि जोंनावनो दंबावो बेहाय ओ ए ओ सेलाव बेफोरावबो समायना समायना दङ बिदिनो धोरोमसालि बे बुद्धिस फोरनि बेफोराव थांनानै गोसो गोजोन्नाय मोनो आरो आरो बिथिंजो आं बे औ औ कार्बि आंलंआवबो जेनेबा बेयाव आ खार्बि फोरनि समायना मोनसे मिउ याम दोङो बे कार्बि आंलंनि ओ डिपुनिफ्राय पन्द्र' किल'मि टार गोजानाव बेयो मोनसे समायना कार्बिफोरनि मिउजियाम मोनसे दोङो गोदो गोदाय बिसोरो बोरैहाय जायोमोन। ओरै नो मिउजियामनि मुं खौ आं गोसाव गैला एसे मुङा एसे थानमोन नाथाय दिफुनि फ्राय पन्द्र किल'मिटारसो गोजानाव आरो बेयो दिफु थावनि फ्राय बेफोर रखम जायगायाव थांनानै आं गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों आरो आं बावैसो सिगांं आं मि ज'रामावबो थांना फैबाय आइजलाव जोबोर मोजां बिसोरनि दिसिप्लिन खौ नुनानै आं गोजोननाय मोनदों आरो आइजलाव जेरैबाय आ मुल माने इण्डियायावनो बयनि बनिख्रुइबो सोलोंथाइ हाराव जौगानाय औ जेरै नै थियो नैथि जायगा आवग्रिनायदो बिथांमोनहा सोलोंथाइयाव बे बाय बेफ फोर जायगायाव थांनानै गोजोननाय मोन बिराद दिसि प्लेन बिसोरो नि ओह त्राय मो माबाया ओ मिजौ मानसि बिराद दिसिप्लिनाव आरो बिसोरो गारि ओरिफोरा सलायबाबो रावखौबो अ अभार टेक होलाया बिसोरो हरनबो दामलाया जानला मानला माने बिराद लिगेलाव थाङो आरो बिसोर गासैबो बे डिसिप्लिनखौ नुनानै आं जोबोर मोजां नुबोदो आरो ।
औ औ नंगौ ओरैनो नोंथाङा ओ माने हादरनि बाहेराव मा मा जायगा नुफेरखो मा मा
हादरनिवा जायगायाव आङो हादर बाहेराथ' आं जेबो थाङा बे भुटानानो आरो आंनि बे
भुटानानो ना औ आरो जोंनि आसामनि बायजोआव मा मायाव थांखो नोंथाङा?
आसामनि रायजोआव आं बे कलकातायाव थांबाय आं माने पुत आग कदासि जायगायाव मोनहैयाखै कल्क कता बिथिं ओ नागालेण्ड दिमापुर अरुणाच ल मेघालया बे खाथि खाथि बे मोनबा रायजोआव आं गिदिंनाय जादों आरो दिनैसिम । आरो आसाम खौथ' आं आसामखौथ' आं बेरायफेरनायानो जाजोबबाय बे-बै थिं आं जरहादाव बिथिं आरो जों तिनिसुकिया बैथिं साव सालमारा बे मोनथाम सिरिकआव थांनो मोनाखै आरो आसाम गासि जेवबो बेराय खांजोबबाय आरो आंदिब औ
ओरैनो नोंथाङा बबे जायगायाव थांनानै साबसिन मोनदों माने बयनिख्रुइबो
ओरैनो आं सानसे थांनाय फैनाय हिसाबै आं मोजां मोनदों बै लाइट लुम सेरापुन्जि बेयाव बांसिन मोजां नांदों आरो सिलंनि जेराव मिथिंगानि नु थायखौ बेयाव बांसिन गोसो बोहोनो हादों आरो नों बैहाय अरुणाचलाव थाङोबोला औ अरुणाचल फोराव थाङोबला जेनेबा बै जायगानि माने बेयाव नांगौ रोखोमनि माबा नङा टावांफोराव थाङोबोला नांगौ रोखोमनि बेयाव बिफा -बिफां लाइफांखौ नुनो मोना अलप बरफल' हमनाय जायो बर'फोरखौबो नायनानै गोसो जों गोजोननाय मोनो आरो गोसो बोहोनोहायो बैयाव थाङोबोला जोबोर मोजां थांनाया मोजां मानोना बै अअरुणाचलनि बे ओ टावांआव नांगौ रखोमनि अ क्सिजेन मोना बेयाव थाङोबोला बहुद मोजां बेहाय देहा गावखौ मोजां नायनानै थांनाया मोजां आरो आं बेयाव मोनसे एक्सपिरेन्स मोनबोबाय आ आंनि जिउआव । माने नांगौ रखोम बेयाव अक क्सिजेननि लेयारा कम नालाय माने थाबैनो मेङो बेयाव आरो उइक जायो मानसिया थाबायनो हाया जायो । आरो रायलाय रावफोरा फुथाया फुथाया खोनाया खोनाया जायो आरो अक्सिजेन गैयिनि थाखाय आरो ।
औ औ
नोंथाङा मालाबाफोर अरुणाचलाव थांफेरबाय नामा? औ
आंथ' नोंथां दासिम औ औ बुंनाय
थार्टि-थार्टिन थावजेन फिट जायो बियो । आरो नों फुरा गुम
औ
गोजौसिम थावांपुरा चाइना बरडारसिम थाङोबाथ' बेयाव नों फिट फरटिन हानद्रेद फिटनि सायाव जायो आरो जोबोर गोजौ आरो जोंनि हा लेयारनिफ्राय ।
अ जोबोदो गोजौआव दं ओमबा ।
औ अब्ला नोंथाङा ओ बिनि अनगायै बहाबा फोर मोजां जायगा बेरायफेरदों नामा जिउआव नोङो?
आंथ' नोंथां बेरायनाया बेरायदों नाथाय बे आं उन्दै समावसो थांदोंमोन आरो जेब्ला आङो हाइ स्कुल फरायगासिनो दंमोन अब्ला बे समाव आं माने जों स्कुलनिफ्रायनो मोनसे ट्रिप लांदोमोन आरो दावबायनाय बे समाव आङो ओजोंहाय माबा ओ दिल्लीनिफ्राय लानानै दिल्ली, राज'स्थान आरो उत्तर प्रदेश बेफोर जायगायाव बेरायनो मोन्दोंमोन आरो उन्दै समावनो ।
औ अब्ला नोंथाङा ओ-नर्थ इस्ट बिनि बाहेरावबो गोबां जायगायाव बेरायफेरबाय नङा होमबा?
औ बेरायदोंमोन। बेरायनाया नाथाय दा बे दा बावैनि बाथ्रा नङा आगोल उन्दै समनिनो बाथ्रा आरो बियो। बै समाव माखासे जारिमिन औ।
औ बेफोर मोनफा मोन बाजारिमन। अब्ला नोंथां जोंहा समाबो लावबाय। जोंनि बुंनाय औ। टपिकखौ बेखनियावनो फोबथ'सनै नामा नोंथां?
औ नोंथां फोजोबनाय जाथ'सिगोन दे अब्ला औ गोजोन्थों।